औ मा मा खालामगासिनो दं।
आङो मोनासिनि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दा नोंथाङालाय।
औ आंबो ओरैनो जिरायना दङ। दा मोनाबिलिनि मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ।
ओरैनो औ नोंथांमोना ओरैनो मोनायाव खैथासोआव ओंखाम जायो?
दा जोङो ओंखाम जानायाथ' बिदिनो दा स्कुल गैया नालाय गरम बन्द' हिसाबै जोङो थाब जायो बेनिफ्राय थाब उन्दुयो बिदि आरो दा जोंबा दाइन रिंगाफोरावनो जों जायो मालाबा बिदिनो जि रिंगाफोरावनो उन्दुनाय जायो आरो।
औ जोंहा जोबोद गोबाव जायो जिसेहालागै थाङो जोंहा थाब सङा आरो। ओरैनो आरो आरो साहा लोंग्रोनाय जायो बेनि उनावसो ओ स्नि दाइन दाइनफोरनिफ्रायसो संनो लाहार - फाहार खालामो आरो।
औ नोंथां।
जोङो मोनसे आयदाखौ लानि
औ नोंथां।
जोङो दा नै बे दैलां बोथोराव फिथाइ सामथायाइ बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाय जाग्राफोरनि ओ मुंफोरखौ सावरायनि नामा एसे?
औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथाङा सावरायग्रोना आं सावरायग्रोनो?
दे नोंथाङानो सावरायग्रोनो हागोन दे।
जोङो दा आसार मासाव बा दैज्लांआव मोननाय फिथाइआथ' जोबोद गोबां होननानै बुंजायो बांसिन फिथाइखौ ओ जोङो नै दा मोनो आमथिसुवायाबो बारलांबाय नालाय। बे समावनो जों गासैबो फिथाइानो मोनो जेरैहाय खान्थाल, थाइजौ, लिथुखु, लिसु गासैबो फिथाइखौ मोनो आरो जोङो जेरै जाम, समफ्रेम गोबां फिथाइ आरो जोबनो गैयै जोंनि आरो आन आरजबो दङ जोंहाय जोंनाथ' औ औ फ्लामफोरबो दङ जोंनाथ' बर'फोरा बारियाव बेबायदिनो बिफां लाइफांजों लोगोसे फिथाइ सामथायाइ थाइ गग्रा ओरैनो गय फिफां औवा फिफां बेफोर बुंफबनानै थाखायो। आरो थालिर बिफांफोराबो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो खान्थालखौ जोङो बुंनो हायो जेरैहाय खान्थालखौ जोङो गोरलै समावबो जों जानो हायो आरो बेखौ जोङो बेफार फालांगिबो खालामनो हायो बेयो जोबोद गोथाव जायो बेदरफोरजों सङोबाथाय ओरैनो लाब्राफोरबो जोङो जानो हायो, मस्ला मस्लि होना जोबोद गोथाव जायो आरो बेयो। जोंना खान्थाल गोरलै खान्थाल बेफोरबायदि बिदि होनो आरो। बिदिनो जेब्ला खान्थाला रायो हेलाबा जोङो खान्थालखौ गोथाङैबो जायो खहाखौ आरो जोङो सानैबो जानो हायो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो खान्थाल बेगरखौबो जानो हायो।
औ।
ख थाल बेगरखौ जोङो गोबाव सम दोनथुमनानैबाबो जोङो जानो हायो आरो जोङो बेखौहाय ओ बाथोन जानो हाबाय बा जोङो लाब्राफोराव थास' आथिंफोराव होनानै जोङो जानो हायो। आरो बेखौ ओरैनो एवना नैबो जानो हायो आरो, जोबोद गोथाव जायो। आं मोन औ। बेबायदिनो आङो खोनानो मोनदों खान्थाल बेगरा नों जोबोद माने माबेबा माबेबा बेराम हामो होननानै आङो खोनादों आरो। बेयो माने गोबाव सम दोनथुमनाय जानांगोन आरो। बेबायदि माने मोनसे समावहाय जोंनाव गोबां नागिरफैदोंमोन आरो बायदि बोसोरनि खान्थाल फिथाइ दङ ना बेगर दङ नामा? बेबायदि बिदि होननानै नागिरफैदोंमोन आरो औ बेबायदिनो आङो समाजारि बिजोङाव मैया दाखालि मोनसे नुनो मोनदों। खान्थाल खहानि चिप्स बानायनाय नुदों आङो चिप्स बानायनानैबो दोनथुमनो हायो जाहैदों थिग बेबायदिनो जों बो थाइजौ थाइजौआबो जोंनिया गोरलै समावहाय जोङो बे खौ आसार खालामनो हायो।
औ
जोङो बेखौ आसार खालामनानै गोबाव सम दोनथुमनानै जानो हायो मानो होनोबा बेफोरो फिथाइआ जोंना जेब्लायबो नागिरबाबो मोना जोङो सम लानानैसो बेफोर थायो बेनिखायनो बेखौ खालामनानै दोनथुमनो हायो। आं जोबोद गोथाव मोनो थाइजौ आसारखौहाय औ बेबायदिनो जोङो आरो थाइजौआ जेब्ला मोस्थां जाबाय हेलाबा जोङो खजि जा नो हायो सान्दुं गोसाफोराव हानानै। जों बेबायदिनो हायो आरो मोनोब' जोंनो साबद्रायलायबायसो नङासै
औ औ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो आइसक्रिम बायदिसिना खालामनानै जानो हायो आरो थाइजौखौ ओ बेबायदिनो हाखा हाखाबो जानो हाबाय थाइजौनि टेस्टा बिफां लायै बिफां बा हाय लायै हा बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो माबेबा
औ
मोनबाबो गोदै जाया थाइजौआ माबेबाया ओरैबायदि गोखै जायो आरो माबेबाया ओरैबायदि गोदै जायो औ थाइजौफोरनि दङ बिदिनो लेंग्रा माबा माबि बिदि नाम दं आरो थाइजौनियाबो आङो बिदिनो थाइजौखौ बागान खालामनायबो नुनो मोनदों गुबुन जायगा फोरावहाय आरो खान्थालखौबो बिदिनो बागान खालामनाय आङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो बेफार फालांगि खालामनोबो हायो आरो बेफोरखौहाय जोङो औ जायै जासे जानानै जों बेफार फालांगिबो खालामनो हायो। जोङो जोंनि देहायाव सानफ्रोमबो जोङो मावनाय दांनाय बेबायदिनो जोंनि देहाया भिटामिन नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो बेबादि बोथोराव मोननाय फिथाइखौ जानानै लायोबा मोजां जायो आरो देहाया गोग्गो जायो आं सानो आरो मा औ दे नोंथाङा एसे फोरमायलायदो नोंसिनि जायगायाव मा मा फिथाइ मोनो बेफोरखौ खोन्थादो औ
जगायावबोथ' बिदिनो आनारस फिथाइ मोनो लिसु फिथाइ मोनो। बिदिनो फ्लाम फिथाइबो मोनो फ्लामफोरखौबो दा जोङो बोथोराव बोथोर मोनजायो दैज्लां बोथोरावनो आनारसफोरखौबो जोङो बिदिनो बागान खालामनानैबो जोङो गोबां रां खामायनाय जोङो नुनो मोनो नङा होमबा दिनै बे आनारस आनारस बागानाव जोङो बिगासे बिगानै बेफोरबायदिनो खालामनानै जोङो उ फाननानै फालांगि खालामनायखौबो जों नुबोगासिनो दं आरो जोंनि जायगायाव बिदिनो थाइसे आनारसनि दामा ओ नैजि थामजिबा जोङो बिगासे बिगानै गायना लानो हायोबा बेजोंनो जोङो जोंनि न'खर खौ खुंलांनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो औ बिदिनो जोङो आरोबाव लिसु लिसु फिथाइ बागान बेफोरबायदिबो जोङो नुनो मोनो। जेरै जोंनि बारि बागाना जु दि ओ आदा बिगा से बिगा थायोब्लाबो बिनि गेजेर गेजेर गायनानै जोङो ओ लिसु बागान खालाम नानै जोङो फैसा आरजिनो हायो आरो दानि दिनावथ' आरो गाहाय गाहायावनो थानाय ओ हाइब्रिद जातनि लिसु बिफांफोरबो जोङो फाननाय ओ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। जेरै दा जोङो बे बिफां फुलि बानायनानैबो जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो दिनै बेखौ खलम होनानै दाननानै ओ ओ माबाजों हासार जाथिय' होनानै बेखौ खलम होनानै बेखौ फिसा फिसा ओ फुलि बानायनानैबो फाननानै ओ फैसा खामायनो हायो आरो आरो बेजोंल' नङा फिथाइ फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो। जे-जायनि जाहोनाव ओ दसथा जिथाफोरावनो जोङो जुदि ओ नैजि थाखा मोनोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो फांब्रै फांबा दंफांनि फिथाइखौ फानो बा ओ बेसे रोजा जोङो फैसा मोनगोन नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिनो आरो गोबां जातनि जोंनि जायगायाव जोङो दै्लां बोथोराव फिथाइ सामथायाइ नुनो मोनो आरो। दानि दिनाव सुमफ्राम बिफांनि बागानखौ फोरखौबो जोङो बानायनानै फाननाय नुयो सुमफ्राम बिफाङावबो फिथाइया दिनैनि दिनाव से किल'आवनो जुदि ओ सेजौ सेजौ बाजि गाहाम जायोब्ला बेफोरखौबो जोङो हाखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय बेफोरावबो जोङो सुमफ्राम बिफांखौनो गायनानै जोङो फिथाइ थायहोनानै गोबां रांखावरि आरजिहोनो हायो आरो नोंथां
औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ न'खरनि नांनाय खिनिखौ जोङो सुफुंलांनो हायो आरो। उम बेफोरबायदिनो आरो गो- औ नोंथां दे बुं
औ बेबायदिनो जोङो नालेंखर बिफां दङो आं आरो गय बिफां दङ बेफोरनि फिथाइखौबोथ' जोङो बाहायो जोंनि बर' समाजाव गय आरो फाथैआथ' जोबोद गिदिर जाय गा आवग्रिनानै दङ नङासै?
औ औ
जोंनियाव जोंनि समाजावहाय गय फा थै नङाबानो जोंनिया औ फुजाफोर होनायफोराव बा सोरखौबा गामिफोराव थ' बेबायदि लाइजामजों लेंनाय जाया नालाय बेबायदि हाबा हुखाफोरा जोंना गय थाव होनाय होनो बिदिखौहाय गय थाव होनानै जोंना लें गय जरासे फाथै जरासे होननानै बेबायदि लेङोबा थाय माने मान होनानै लेंनाय बेबायदि फोथायनाय दं आरो जोंनियावहाय बेबायदि लेंनाय जायो आरो जोंनाव। टा-टाइमा जाबाय गोजोननाय थाबाय दे औ। अ